नोंथां नोंथांङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सम दं ना
दं नोंथां
औ बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथांङा सावरायनो हागोन ना
हागोन दे
उम जेरै बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला अनला खारै सबायाइ सबायजों दाउ साम'जों सबाय मैथाजों खांख्राइ बेफोरबायदि संनाय खावनायनि आयदाखौ लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ
जेरैहाय अनला खारैखौ बोरै संङो माइरंखौ सुग्रोना लानानै दैखौ सर' होबाय सर' होनाय नै बेखौ सर' होनो दोननानै सारायखौ एबा ग्राइडार मिसिनखौ सु सुना लाग्रोबाय सरि सारानाय नंङा बे उलारखौ जों गायेनखौ जों सुना लाग्रोबाय बा दिंखिखौ बेखौबो राननो होबाय ओमफ्राय माइरङा सर'बा देनानै बेवहाय बेदरजों ना बेदरजों औवा मेवाइजों संङोब्ला बे देना लानायखौ दोनथ'नानै सारायखौ जाननानै बेदरखौ एवफ्राननानै लाग्रोबाय थाव होनानै एवफ्राननानै जुदि औवा मेवाइखौ होयोबा बेदरखौ हायखांना दोनबाय होआब्ला बेवहायनो एवफ्रानायावनो दैखौ होनानै गोदौबा थाइ अनखौ होबाय होनानै सि होनो लागा दंङो जाब्रां फालौ हायजें बेफोरखौ होबाय ओमफ्राय गोदौ होबाय थाबाय
औ
बेजों एरै एरैबो होनां गोन आरो नंङा खामथाबो ओमफ्राय बेजोंनो मोनहोनानै खांनानै दोननांबाय
उम
नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरै सङो बर'फोरनि संनाय खावनायनि आयदाखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां। बर'फोरनि जानाय लों- औ नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय बिदिनो औ अनला ओंख्रि ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि बेनिफ्राय नारजि ओंख्रि बेफोरबो गोलैयो
औ नोंथां
ओ सबाइखौ गिबियावनो सङोब्ला हुख्रेमग्रोना लाबाय बे नि उनावहाय ओ दै होबाय सारायाव दै होनानै ओमफ्राय सबायखौ होबाय होनानै बिनिफ्राय ओ खारैखौ होबाय होनानै ओमफ्राय जेब्ला गोदौवो अब्ला साबाय साखांनायनि उनावसोहाय खारैखौ होनांगौ बिनि उनावहाय
ओ बेदर होनोब्लाबो होनोब्ला बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोबाय एवफ्रा मनानै बेनिफ्राय ओ साखांनानै मेगनखौ साखांनानै बेयाव बेदरखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय संख्रि खौबो होबाय होनानै बेनिफ्राय ओ जाब्रां बानलु हाय जें बेफोरखौबो होनाय जायो आरो।
बिनिफ्राय नारजिखौबो बिदिनो संनाय जायो ओ गिबियावनो सोमना लाग्रोबाय सोमना लाग्रोनानै बेनि उनाव बावहाय सारायाव होबाय सारायाव होनानै बिदिनो ओ खारै होबाय खारै होनानै बिदिनो एरबाय खोबलाय एरलाय एरबाय थाबाय बेनि उनाव औ
दै होबाय जि जेब्ला दैया रानो दै होबाय बिनि उनावहाय बे खौ साबाय सानानै बेदर होनोब्ला बेदरखौबो एवफ्रांग्रोना लाबाय बिदिनो बे बेदरखौबो होयो बेयावहाय बिनि उनावसो खारैखौ होयो।
औ नोंथां।
औ नोंथां। जोंनिथिंजाय बेबायदि जायो आरो।
उम नोंथांमोननिथिं साम' ओंख्रिखौ बोरै सङो बेफोर बेखौबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां समहा साबु साम'जों सबायजोंबो जानाय जायो। गिबियावनो साम'खौ लाबोनानै हरसे सोमग्रोना लानाय जायो। सोमनायनि उनावहाय बिखौ साफायै सुग्रोना लानाय जायो। सुखांनानै बिदिनो एव फ्रानो एवफ्राम एवफ्रामनानै बिदिनो एसे साम' एसे बेरो बेरनाय समाव दैखौ होनाय जायो आरो बिनिफ्राय सबाइखौबो बिदिनो संग्रोयो फार्स्ट दावनो गिबियावनो संग्रोनानै बिनिफ्राय संनायाव बिदिनो स सबाइखौबो रुइहोग्रोना लायो बेनिफ्राय साबाय सानानै बिनिफ्राय साम'आव लुना बेनिफ्राय बानलु जाब्रां हायजें होनाय जायो आरो
औ नोंथां खोनादों बुंबाय थादो
हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों आरो थ' गोबां जानाय लोंनायनि दंबावो जेरैहाय नारजि जों अमा जों बोरै संनाय जायो नारजिखौ बासिनानै लाग्रोनानै सोमना दोनबाय सोमना दोननानै बोखांनायनि उनाव सारायाव दै होनानै खारै होनानै रुग्रोना लाबाय खारै होनानै दै होनानै रुग्रोना लानायनि उनाव एसेब्ला गेब्लेयो बेदर होनांगौ जायो बेदरखौ एवफ्राननानै लाग लाग्रोनानै दोननांगौ बेदरखौ एवफ्रानना लाग्रोना दोननायखौ होबाय नारजिआ गोदौबाथाय आरो संख्रैसै जाब्रां फानलौ हाइजें होनो गोनां दङ बेफोरखौ होबाय ओमफ्राय गोदौ होबाय बेफोरदिनो मोनबाथाय खांना दोनबाय आरो नोंथांमोननि थिंजाय आरो मा मा ओंख्रि संनाय जायो बे फोरफोरखौ जानाय जायो एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां
औ नोंथां मैथाजों खांख्राइ बिदिनो बि बिदिबो जानाय जायो जों निथिंजाय ओमफ्राय गिबियावनो खांख्राइखौ मोजाङै सुना लाग्रोबाय मफ्राय सुना लानानै ओमफ्राय खांख्राखौ एवफ्रानग्रोनो बाहायो बिदिनो एवफ्रानबाय एवफ्रामनानै हायखांना दोनथ'बाय बिदिनो मैथा होबाय मैथाखौबो सायना सुना लानानै होबाय बेखौबो एव फ्रानबाय बिनि उनाव दै होबाय दै होनानै बिनिफ्राय खांख्राइखौबो होबाय गोदौब्ला बिदिनो सं
औ नोंथां हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथां मोननिथिंजाय मैथा ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन मैथाखौ खाग्रोनानै लाबाय सुनानै लाग्रोबाय दोननानै नाखौबो सुनानै लाबाय एसे दै सर'नो होबाय होनानै साराय अर जरायनानै सारायखौ जानबाय जाननाय नि उनाव थाव होबाय थावा दुंब्लाथाय नाखौ एवफ्राननानै लानानै दोनग्रोबाय ओमफाय मैथाखौ सारायाव एसे रबहोनानै दै होबाय बेनि उनाव ना होबाय नङाब्ला नायावनो दै होनानै गोदौबाथाय मैथाखौबो होजायो ओमफ्राय जाब्रां फानलु हाइजें इफोरखौ देना होनानै गोदौहोबाय थाबाय ओमफ्राय एसे रानजबबाथाय। नोंनि जानाय बायदि मोनोब्लाथाय नोङो खांनानै दोनबायस सारायखौ होनबाना बे मोननाय जाहैबाय आरो बिदिनो संनाय जायो नोंथां।
औ नोथां।
नोंथांमोननि साय माने नोंथांमोननिथिंजाय सबाय दाउजों बोरै संनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ नोंथां। गिबियावनो सबाइखौ हुख्रेमग्रोना लाबाय हुख्रेम होननानै दोनथ'बाय बेखौ सुना लाखाबाय बेनि उनावहाय बेदरखौ सारा याव होबाय थाव होनानै बेदरखौ एवग्रोबाय बेनि उनाव एवखांनानै सबाइखौ बो रुग्रोना लाबाय बेदरखौ हायखांनानै सबाइखौ दैजों सबाइ जों होनानै गिबियावनो रुग्रोबाय बेनि उनावहाय दैया एसे गुदुं जाबा। जाब्लाथाय खारैखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय गोदौ होबाय गोदौ होनोनानै सबाइया एसे रुनाय बेसा मोनदोंब्ला बेखौ सा नाय जायो बेनि उनाव साखांनानै संख्रिखौ होयो बेनि उना वहाय बेदरखौबो होफायो होफानानै बिदिनो बानलु हाइजें जाब्रां बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय एसे मोजाङै रानजोब होबाय आरो बेदरखौ जो ओ सबाय ओंख्रिखौबो रानजोबबाथाय बिदिनो साखिनानै जुदि संख्रि या नांबाय खारैया नांबाय बा बिदिनो खांनाय जायो आरो नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जाबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां।